औ खोनादो। औ नोंथां खोनादो।
बिदिब्ला बेखिनि समाव नोंथांजों ओ फरायसालि ओ फरायसालि बे आयदाखौ लानानै नोंथांजों सा सावरायनो सा सावराय जा सावराय जागोनना? अ बिदिब्ला आं जागायनो सै। ओ फरायसालि होननानै बुङोब्ला जों जेराव गियान लायो नङा होमबा नोंथां।
औ नोंगौ।
ओ फरायसालि फरायसालियानो जोंनि ओ मोनसे सोलोंथाइनि जायगा जेराव गोबां ओ गथ' गथ' गथ' बा फरायसाफोर फरायसुला फरायसुलिफोर आरो गोबां मोजां मोजां फोरोंगिरि बा फोरोंगुरुफोर थायो। ओ फरायसा फरायसालियाव थांनानैनो जोङो माखासे मिथिनो हायै बा ओ रोङिफोरखौ जोङो बुजिनो हा हायो जोंनि फोरोंगिरिफोरा आखाइ थुयै थुयै फोरोंनाय ओ बेफोरजों जोङो ओ सोलोंनानै लानो हायो। ओ फरायनायनि बेलायाव जोङो बुङोब्ला जे जोङो बुंनो हायो गिबियावनो जों बिमा बिफानिफ्राय सोलोंग्रोयो ओ। बिमा बिफायासो जोंखौ ओ गिबि न'खर नखरनि फोरोंगुरु महरै जोंखौ फोरोङो। बेनि उनाव जोङो बिमा बिफा फोरोंखांनायनि उनाव जोङो। फरायसालियाव थाङो। ओ बेबायदिनो। एल के जि निफ्राय लाना ओ लानानै जोङो गिबि एल केजियाव जोङो फरायग्रोयो बेनि उनाव जोङो फारि फारि ओ बेबायदिनो इउ के जि थाखोसे थाखोनै थाखोथाम बेबायदि फरायलाङो ओ फरायसालि जोंनि गामि बा जोंनि ओ हाथाय बाजार खाथिफ्राव ओ बेफोर फरायसालिफोरखौ लुनाय बा फरायसालि थानायखौ जों नुनो मोनो। ओ फरायसालिखौ जोङो। गोबां बाहागोआव मोननो हायो बा फरायसालिया जोंना प्राइभेटबो थायो सरकारिबो थायो। जायफ्रा न'खराव गोनां बैफोरो ओ गावनि फिसाफोरखौ मोजां जानो थाखाय फराय ओ प्राइभेट फरायसालियाव दोनहरो आरो जायफ्रा न'खराव थासारिया बा जिउ खुंनाय राहाया ओ मा होनो- मोजां नङा बैफोरो ओ हायैनि बा रांखावरिनि आंखालाव ओ सरखारि ओ फरायसालियाव बिसोरो दोनहैयो। बा फरायहोयो ओ थेवब्लाबो जोङो फरायनायनि। गेजेराव जोङो फारागथि। खौ ओ नुनो मोना मानो होनब्ला- जाय फरायसाया फरायनायाव मोजां बियो प्राइभेटनो जा बा ओ सरखारियानो जा बेयाव ओ बेयावनो बियो मोजां गोसो होनानै ओ फरायोब्ला बिसोरनि। ओ नाम्बारफोरा बा बिसोर मोजां सासे फरायसा जानो हायो ओ। मोजां गोग्गो सोलोंथाइखौ बिसो सोरो ओ गावसिनि नाजानायनि गेजेरजों लायो ओ दा नोंथाङा फरायसालिनि सोमोन्दै ओ मा बुंनो सानो?
नंगौना? माने गासैबो जायगायावनो फरायसालि लिया मोनसे जोंनि थाखाय ओ मोनसे गसंथानना थानाय एबा जोंनि रोंगौथि होननानै जों बुंनो हायो फरायसालियाव जों थांनायनि गेजेरजोंसो गासैबो सुबुङानो गावनि सा साहस आरो गावनि मोनथाइनि थाखाय जुजिनोबो हायो। माबेबा मोनसेखौ गावनि आव थायाव लानो थाखाय अबबा माबेबा मोनसेखौ औ। गाव जा मोननांगौ बिबांखौ मोननो थाखाय बेनि थाखाय, जुजिनो थाखाय जोंना साहस थायो। गावनिथ नायजों गावनि माबानायजों, फरायसालि थांबासो जों गासिबो खिब गियानखौबो मो बुंनो थाङोबा जोङो माखासे गियानखौ जों न'खरावबो मोननो हायो। गावनि बिमा फिफानिफाय आरो बेजों लोगोसे जोङो फोरोंगिरिफोर फोरोंनायजों फरायसालि थांनायजों जोङो बेनिफ्राय आरो बांसिन गियानखौ मोननो हायो।
औ।
आरो जोङो बिदि बेबायदि फरायसालियाव थांनानै जों गेदेरखौ मान होनो रोंनाय जायो।
औ।
फिसाफोरखौ उन्दै गथ'फोरखौ जों एबा उन्दै गावनि उन्दैसिनफोरखौ जों अननो रोंनो हायो आरो बिसि नै गियान होनो हायो। माबेबा बाथ्राफोरखौ मावनाङि दांनाङि बुस्थुफोरखौ जों बिसोरनो फोरोंनो हायो, फरायसालिया जोंनि थाखाय जोबोद मोनसे गोग्गाथाव बाथ्रा। जायनि थाखाय बेफोरो ओ जोंनि ओ बुहुमावनो दङ, आरो बेफोरनि गेजेरजों जों गासैबो हाबा खामानिफोरावनो जोङो गावनि गियाननि गेजेरजों मोनफ्रोमबो खामानिखौनो जों मावनो हायो। मोनफ्रोमबो बुस्थुनि थाखाय जों गासैबो गियानखौ मोननो हायो जेनेबा जोंनि फारसे थुनलाइ फाय लानानै सल'निफ्राय लानानै जोंनि रनसायनिफ्राय लानानै, मोनफ्रोमबो बाथ्राखौनो जोङो जोंनि सोलोंथाइ लानानै सोलोंथाइ लानायजों गेजेरजों जोंनि फरायसालियाव थांनाय रोंगौथिनि गेजेरजों जों बेफोरखौ मिथिनो हायो। आरो जोङो ओ रोंनो हायो एबा गियानि जानो हायो, फरायसालियाव जोंनो फोरोंगिरिया, बायदि रोखोमनि गियान होयो् आरो मोनफ्रोमबो आयदियावनो बिसोरो जोंखौ गोसो होनानै फोरोंहोयो फोरोङो। फरायसालियाव बुंनो थांबा जोंनि खाथि खालायाव गोबाङानो दङ, जोंनि गामियाव मोनफ्रोमबो गामियाव जोंनि फरायसालि थायो। आरो जायनि थाखाय जोङो सा-साफ्रोमबो गथ'फोरखो बेफोर फरायसालियाव थांनायखौ नुनो मोनो। खाथि खाथि फरायसालि थांनायाव जोंहा जेबो इदि जेबो उसुबिदा मोना, आरो गोजाननि थाखाय जोङो गथ'फोरखो दोनहैनो खस्थ' जानायखाय साफ्रोम गामिनि मानसिफोरा गामि खाथि खाथिफोराव जाय जायफोरा न'खरनि हायि, एबा गोरिब इफोरबायदि मानसिफोरा गावसिनि न'खराव खस्थ'यै सोलिग्रा मानसिफोरा गावनि फिसाफोरखौ गोरों खामनो थाखाय। एबा गियानि खामनो थाखाय गामिनि फरायसालियावनो होनाय जायो बुंनो थांबा प्राइभेट एबा सोरखारि स्कुलजों जेबो फाराग गैया होननानै नोंथाङा बुंदोंमोन। ए नोंगौ सैथो बाथ्रा गावनि रोंगौथिजोंसो गावनि गियानजोंसो गावखौ बांसिन जौगासिनाव एबा गोजौसिनाव लांनो हायो, गावनि रोंनायजों गावनि गियानजों।
औ।
गावखौ मोनसे सांग्रांथि सिनायथि होनोबो हायो। साफ्रोम मानसियानो गावनि रोंनाय गियाननि गेजेरजों गोबाङाव एबा बुहुमावनो सिनायथिनो हादों। सिनायथि जादों। माबेबा मोनसे आयदाफोरखौ लानानै मोजां मोजाङै बिजिरोबा एबा मोजाङै बुजायनानै होयोबा जोङो जोबोद जोंनि फोरोंगिरिफोरनिफ्रायबो अननाय मोनो आरो जोंनि समाजनि मानसिफोरनिफ्रायबो अननाय मोनो आरो गामिनि आरो न'खरनि मानसिफोरनिफ्रायबो जों अननायखौ मोननो हायो। सोलोंथाइनि गेजेरजों अननायखौबो बुथुमनो हायो। बेफोरबायदिनो आरो जोङो फरायसालि थांनानै जों साब सिखोन थानायनि बागैबो जों सोलोंनानै लानो हायो, गाज्रि बुस्थुफोरखौ जों लानो थाङा होननानै जोंनो जेबोद गियान होनाय जायो। जायखौ जोङो बेफोर गियानखौ जों फरायसालियाव थांनानैसो मोननो हायो। फरायसालिखौ जों साब सिखोन लाखिनांगौ आरो गावबो मोजाङै थानांगौ बेयो सैथो बाथ्रा आरो फरायसालिखौ जेसेबांनो साब सिखोननो दोंगोन। एसेबांनो जोंनि थानाय आरो जोंनि सिखायनाय रोंनाय, बेफोरफोरबो आरो जेसेबांनो साफा दोंगोन एसेबांनो जोंनि गोसोआबो मोा मोनो सान्थि मोनो, जेसेबांानो हाग्रा बंग्राया जोंनि फरायसालिखौ नुगोन एसेबांनो जोंनि गोसोआ मोजां मोना मानो होनबाना बेफोरबायदि हाग्रा बंग्रायाव बोरैबा हाग्राफोर दुमना थालाबायबा बेफोरबायदि फरायसालिखौ रावबो बारा मोजाङै नोजोर होनो रादेरा। जायनि थाखाय गासैबो साब सिखोन फरायसालिखौ लुगैयो जायनि थाखाय आरो फरायसालिखौ जों साखोन सिखोनै। लाखिनांगौ बेहाय गोबां उन्दै उन्दै गथ'बोबो थाङो, गेदेरफोरबो थाङो। जायनि थाखाय बेफोरबायदि साब सिखोनखौ जों फोरोंनांगौ जायो, मानो होनबोना बेफोरबायदि थ फोरोंनायजोंबो जोङो गावनि गावनि जिउआव मोजां आरो गाज्रिखौबो जों बासिनानै लानो हायो, आरो नोंथाङा बे फरायसालिनि बागै एसे मोजाङै बिबुंथि होनो हायोबा बेखौ मिथिदों
नोंगौ नोंथां बुंनाया थारैनो सैथ' फरायसालि होननानै बुङोब्ला जोङो, गुबैयै आखल आखु दानाय बा गियान दानायनि जोङो। मोनसे थावनि होननानै बुंनो हायो जों साफ्रोमबो जोंनि साफ्रोमबो फरायसुला फरायसुलिफ्रा थांनानै सोलोंथाइ लानाय गावनि आखल आखु गावनि ओ गियानफोरखौ सोरजिनानै लायो आरो फरायसालियाव जोङो नुनो मोनो गोबां दिडसिप्लिनखौबो फोरोंनाय जायो। उम आरो गोबां ओ माने जिउआव नाङि जिनिसखौ आजावना लानाय बा बैफोरखौ जानगार होनायखौ जोङो नुनो मोनो फोरोंगिरिफोरा जोंनो बोसोन होयो फरायसा फोरखौ मोजां जाजानो लुगैयो आरो गोबां बिसोरबो खस्थ'नि गेजेरजों गथ'फोरखौ फोरोङो आरो गथ'फोराबो गावसोर गावसोरनि नाजानाय गावसोरनि आखल आखु साननाय हनायजों जौगालांबाय थानायखौ जों नुनो मोनो। ओ फरायसालियाव जोङो बेबायदिनो फरायसा आरो फोरोंगिरिनि गेजेरावबो मोजां सोमोन्दो थानायखौ जों नुनो मोनो। फरायसालियाव थारैनो जोङो दिसि मोनसे दिसिप्लिनखौबो जों नुनो मोनो। फरायसालियाव जोङो ओ फुङावनो फरायसालियाव थाङोब्ला जोंनि ओ मोनसे डिसिप्लिन दं जे बयबो ड्रेस गाननानै थांनांगौ अब्लासो फरायसालियाव मोनसे समायनाया बेरखाङो। ओ ड्रेस गानहोनायनि जाहोनानो जाहैबाय जे बयबो जाहाथे ओ सोरबा धोनियानो जा बा सोरबा गोरिबानो जा बयखौबो समान नोजोरजों नायनाय बा समान नोजोरजों नुनाय बिनि थाखाय इउनिफर्म एबा ड्रेसखौ गानहोनाय जायो। फरायसालिफ्राव आरो फरायसालिफ्राव बेफोरखौ गानहोखांनायनि गाननानै ड्रेसफोरखौ गाननानै थांखांनायनि उनाव क्लास जानायनि सिगां सिगांनो जोंहा फरायसालियाव प्रेयार बा आर'ज गाबनाय जायो। बेबायदिनो नुवा नुवाथारि गोहोखौ ओ आर'ज गाबो आर'ज गाबखांनायनि उनावसो जोंहा क्लासखौ लानाय जायो। फरायसालियाव ओ बेबायदिनो साफा साफा फोरोंगिरि फोर थायो जेरै सानखान्थिनि फोरोंगिरि इंलिसनि फोरोंगिरि बर'नि फोरोंगिरि हिन्दीनि फोरोंगिरि बिदिनो बायदि बायदि आयदानि फोरोंगिरि जोंहा थायो आरो बिसोरो गाव गावनि दायथ'खौ बा गाव गावनि फोरोंनांगौखौ फरायसाफोरनो फोरोङो आरो फरायसाफोरखौ गोबां गियान होयो बिसोरखौ बुजायो। जाहाथे बिसोरो ओहोओम मोजां जानानै ओ सासे ओ गुनि गियानि आखल गोनां ओ समाजाव बिफाव होनो हानाय ओ गोजौ मासिखौ लानो हायो बेनि थाखाय फोरोंगिरिफोराबो फरायसाफोरखौ गोसो होनानै फोरोंनायखौ जों नुनो मोनो बेनिखायनो जोङो थोंजोङै बुंनो हायो जे फरायसालिया जोंनि जिउआव गोनांथार ओ जोंनि जिउ दानायाव गोनांथार बा जोंनि जिउआव बिफाव लानाय मोनसे ओ थावनि ओ जायखौ जोङो ओ ओ एंगारनो हाया फरायसालिया जोंनि थाखाय थाखाय जोबोर गोनांथार जेराव फरायसाफोरा थांनानै गोबां ओ गियान आखल आखुफोरखौ सोरजिनानै लानो हायो ओ साननाय गोहोखौ बांहोनो हायो बुजिनाय गोहोखौ बांहोनो हायो बेबायदि बिथिंफोरखौ जों फरायसालिनि गेजेरजों ओ मोननो हायो हायो दा बिदिब्ला नोंथां ओ जोंनि बे फरायसालि आयदा बे आयदाखौ सावरायनायखौ जों बेखिनियावनो दोनथ'नोसै ओ नोंथांनिसिम गोजोननाय थाबाय आरो बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय। गोजोन्थों हेलौ नोंथां गोजोनथों।
औ दे गोजोनथों